हेलौ हेलौ मा खोनायालै। हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ ओम जों दा मा टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथां
माया थफिगाव रायलायनो।
ओ जेनेबा जोंना बिबारफोर मा मा बिबारफोरा ओंख्रि जाजायो बेफोरखौ
जायो रायलाय जायो।
औ ओ होमबालाय नोंथाङा बुंदो नोंसिनिथिंजाय जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा बिबारखौ ओंख्रिफोर जायो नोंथाङानो फोरमायना होदो दे।
ओ जोंनाव थास' बिबार जायो खारं खारं बि खार' खान्दाय बिबार जायो। ओमफ्राय जोगो ओ बै जोगोनार जोगोनार बिजौ बिबार बेखौबो जायो दउदैजों। नोंसिनिथिंलाय मा माखौ? थो जायो
जोंनिथिंबो बिब्दिखौनो जायो नोंथां नोंथां बुंनाय बादिखौनो जोंनिथिंबो थास' बिबार जायो थास' बिबाराथ' ओरैनो अमा बेदरजों जोबोद गोथाव जायो लोगोसे ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो खार' खान्दाइखौबो जोंनिथिं भाजा एवनानै जायो बांसिन आरो। बिनि सायाव ओ नोंथां बुंनाय जोगोनार बिबार बुंदोंना बेखौबो जोंनिखि जाय दाावदैजोंनो एवनानै जायो ओमफ्रायहाय जोंनिथिं मोनसे सेवालि बा सेफालि बिबार होनोना? बेखौबो जायो अनलाफोराव होनानै जायो। आरो गाम्बारि बिबार बेफोरखौबो अनला अनलायाव होनानै जायो होननानै आं खोनादों खिन्थु आं दिनैसिम मोनजाफेराखै बेखौनो जायो आरो। आरोना जोंनिखिबो। औ ओ नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा? जेनेबा काबेर गामबारि बिबार होनायखौ।
आं आम्बारि बिबारखौ मोनजाफेराखै सिनायाबो।
सिनाया ना गाम- औ गाम्बारि बिफांनि बिबार जे जा थायो गोमो गोमो जे जायो।
ओ
बेखौहाय नों सिनाया नामा नोंथाङा?
सिनायो बेखौबा आं आलदा आलदा आलदासो सानदोंमोन।
उमहुम नङा बेनो बेखौनो होनदों। बे गाम्बारि बिबारखौनो होनदों। आरो लोगोसे मा मा बिबार दंबावो? जेनेबा उम
आंथ' बारा मिथिला जाग्राया गोबां दं। उम
औ ओरैनो नोंथांनि मिननिथिंजाय जेनेबा ओम बेफोरखौ बिदि जेनेबा फाजा एवनायाव मा माजों जायो जेनेबा नों बुंनाय बुंनायखौ फोरमायनानै होदो दे।
बेखौ नों बुंलायबायसानो जाखा- जायो जाहैबाय सेवालि बिबारखौबो नाजोंबो जा-जायो रोसि गुदुं बाहायनानै ओमफ्राय बे मा होनो अनलाजों थ' जाखायो जाहैबाय। थास' बि बार थास' बिबारखौबो नाजोंबो जाजाबाय अमाजोंबो जाजाबाय। बिदि आरो।
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा बिदिनो ओम जेनेबा मा मा मैगंनि बिदि माबा खेथि बानायो आरोना?
मैगङा मेर्ला खालामो बिदिनो टमेट' थाबाय जोगोनार थाबाय ओमफ्राय आ बान्दा कबि, फुल कबि, अलखबि बिदि बायदिसिना आलु, बानलु मेर्ला मैगंखौनो बानायो जोंनिखिजा। हुम
अ दाथ' जेनेबा औ उम। दा नोंथांमोना जेनेबा नोंथांमोननि न'खरावहाय नोंथांनि न'खरावहाय जेनेबा बे मैगं थाइगं गायोना? जेनेबा बे मैगं थाइगंखौ जानो न'आव जानो थाखाय न'नि थाखायल' गायो ना जेनेबा रांनि जेनेबा न'खर सामलायनो बा रां खामायनो बेफोरबायदिनि थाखायबो गायनाय जायो।
बेखौ जोंहा न'नि थाखायल' गायो न'आवल' जायो बिदि फानलाया रांनि थाखाय। बिदि आरो
उम उम।
माने बाजाराव बायना जायोब्ला मिडिसिन होनाय मोनो नालाय। बिनिखायनो न'आवनो न'नि जानो आनथा खिनिखौ बायनानै गायो आरो
औ नंगौ नोंथा थां ओं नोंथां बुंनायबायायदि जेनेबा न'आव गायनानै बिदि जानो हाबा मोजाङानो मानो ना आथिखालाव ओंखारनाय बाजाराव आरो मैगं थाइगंफोरा जेनेबा बयबो रासायनारि बा मेदिसिन होनाय जाजोबसै हासार होनाय जाजोबसै दा जोंना बेफोर हासार होनाय जायोबा देहायाव बेमार आजार सोमजि नो गोरलै जायो नङा होनबा दा बेफोरबायदिनि थाखायनो दा जोङो जेनेबा जोंनि देहायाव बायदिसिना सोमजिसै सानाय सुनाय बेराम ओ एसे एसेयावनो जेनेबा लोमजानाय सा जानाय बेफोरबायदि खर' सानाय बायदिसिना जासिनो नङा होनबा दा ओ बेफोर मोजाङानो न'आव बिदि गायनानै जानो हाबालाय
ओम
औ दा नोंथां बुंनायबायदिनो जोंनिखैजायबो बेबायदिनो खालामो जेनेबा औ माने जेने बांसिनानो न'आव जानो थाखाय खालामो अब्लाबो जा एखमबा समावहाय गोबां जायो नङा होनबा? जाथ्र'नो हालायि बेबायदि समावहाय जेनेबा बाजाराव खौ लाङो आरो बिदिनो औ
मोजाङानो
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा बुंनो हागोन दे
जासिगोनदां जेबो बुंथ'ला
ओ ओरैनो ओ जेनेबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं दा माबायदि बोथोरफोरा
बोथोरा दाथ' मोजांथ' दा दैज्लां बोथोर फैदों नालाय दैज्लां बोथोर फैदों नालाय दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो आरो दाथ' गोलोम बोथोर नालाय गरमा बाराखा
औ ओ अखानि बिबाङाबो जेनेबा अखा हानायफोरा माबायदि सोलिगासिनो दं दा जेनेबा गोबां बिबांनि हादोंना खम जेनेबा एसे खमै खम जादों
दाथ' नायनो थाङोबा खमानो अखा हानाया। थांनाय बोसोरावबो अखायानो गैखाया देग्लायबोथ' थांनायनिस्राय एसे बारायदोंदां एबारो। दायो खमानो जायो बुहुद। जोंनिथिंबो।
ओ जोंथिजाय बेबायदिनो नोंथां जेनेबा बो थोरा दाथ' दै ज्लां बोथोरावनो बेबायदिनो जाखायो। दसेयावनो दुंनाय दसेयावनो अखा हानाय गरमाथ' गरमानो जाखायो आरो दाथ' अखानि बिबाङा खमखा नालाय ओ दा गरमानो। बहुत। गरमानो जानान दङ अखायाबो गैथ'वा बे साननैसोआव जोबोद अखा खम जादों उननि समाव माबायदि जागोन बेखौथ' बुंनो हाला आरो दा अखा गैयाबाथ' जोंना आबादफ्राबो मोजां जानाय नङा होमबा जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर माइनि माइ गायनायनि बोथोर नङा ओनबा बेयावथ' जोंनि थाखाय ओ दैनिथ' गोनांथिथार अखानि गोनांथिथार खोनादोंना नोंथां हेलौ। हेलौ।